हेल'
औ
खोनादोंंना नोंथा
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो
दायोथ' आङो बेलासिनि साहा लोंगासिनो
ए होमबा नोंथां दसे सम सावरायनो हागोन नामा नोंथाङा
औ सावरायनो हागोन नोंथां
औ होमबा जों मोनसे आयदा लानानै सावरायनि होनबा नोंथां मा होनो खोनादों ना नोंथाङा औ माने जों ओं माने जों मिथिंगायारि मिथिंगानिफ्राय मोननाय मैगं थाइगं बिनि सायावनो एसे सावरायनोसै खोमा नोंथां सावराय जागोन ना नोंथां औ जों मि मिथिंगानिफ्राय ओं मिथिंगानिफ्राय मोननाय मैगं थाइगं होनना बुङोब्लाथ' माने जों गोबां मैगंखौनो जों माने मिथिंगानिफ्राय मोनो आरो नङा होमबा नोंथां जोङो माने जोङो बेफोर मैगं थाइगं माने जों गामि ओनसोल बेफोरावहाय जों मोननो थाङो आरो बेफोर मैगंफोरखौहाय जों मिथिंगायारि मैगं थाइगं होनोब्ला माने जोंहा देहानि थाखायबो मोजां आरो मा होनो बैफोर मिथिंगानिफ्राय मोननाय मैगं थाइगंफोरखौहाय माने जों खायसे खायसे मैगं थाइगङा माने जोंनि देहानि थाखायबो मोजां आरो बिनि थाखायनो माने जों मिथिंगानिफ्राय मोननाय मैगं थाइगंखौ जायोबा माने जोंनि देहाया माने बेमार आजारफ्रा माने एसे मा होनो मुलाम्फा जायो आरो होनना बुंनो हायो आरो जोङो मेगं थाइगं जोंना मिथिंगानिफ्राय मोननाय मेगं थाइगं होनना बुङोब्ला जों ओरजाय मोननो हायो मा होनो सिब्रु थास' आथिं मान्दे एलायसि मैगं खाय ला खांख्रिखला इफोरखौबोथ' माने जों मिथिंगानिफ्राय मोननाय होनना बुंनो बुंनो हायो जों खांख्रिखलाया माने गायाबो माने खायसे हारसिंनो गावनो माने रज' खायो जायनि जाहोनाव माने जों बेखौबो मिथिंगानिफ्राय मोननाय मेगं होनना बुंनो हायो आरो नोंथां खांख्रिखलाखौबो आरो जोंहा बिदिनो गोबां मैगं दंबावो खिफि बेनदों धरमफुल एदिनो आरो जोंहा दंबावो मा होनो माखासेखौ जों आरो मा होनो मस्ला मस्ला महरावबो जों मोननो हाया जेरै जोङो गंगार दुन्दियाखौनो होन बेफोर माने जोंनिया मस्ला महराव बुंनो हायो आरो जोङो आरो जोंहा बिदिनो बाथोन जानाय बाथोन जानाय दं जेरै मा होनो पुदिना पुदिना दं आरो ओरैजाय आमखाट्रि इफोरबो दं जोंनियाव माने मिथिंगानिफ्राय माननाय बे फोरबो माने बेफोरो माने जोंखौ जोंनि देहानि थाखायबो मोजां होननानै जों बुंनो हायो आरो नोंथां माने खायसे खायसे औ खायसे खायसेखौ जों माने ओरैनो माने मिथिंगानिफ्रायनो जों गायलायलाया लासिनो मोननो हायो आरो जों बेफोर मैगंफोरखौ माने जों बुथुमनानै जानो हायो न'फोरावहाय आरो जों माने बैफोर मैगंफोरखौ माने टाउन बायदि ओनसोलफ्रावबो जों लांनानै माने फानहैनानै मुलाम्फा मोननोबो हायो आरो जों नङा होनबा नोंथाङा
औ औ
औ आरो जोंहा बिदिनो गोबां मेगंफोर मोनबावो जेरै दिंखियाखौ जों मोनो जेरै खार खान्दाय बिबार बासिखा बिबार जों बेफोरखौ माने मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय होननानै जों बुंनो हायो नोंथां नोंथाङा औ नोंथाङा बेफोर मिथिंगानिफ्राय बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
औ औ थारैनो नोंथां
औ
ओ जेरै जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय मैगं होनोबा जोङो बेफोरबायदिनो जों देहानि थाखाय गोबां मुलि होननानैबो बुंजायो बेयो जेरै मानाय मुनि ओ जों जोङो मानाय मुनिखौबो जोङो गिदिर मोनसे मोनो फिसा मोनसे मोनो बेबो जोंनि थाखाय
ओ जोंनि उदैनि थाखाय मोजां होननानै मिथिनाय जायो जेराव उदै साबाय थायोबा उदै गाज्रि जायो बेफोरावबो उदै साफा खालामो होननानै जोङो मिथिनाय जायो।
औ
आरो आरो जोङो बिनिफ्राय ओ माइसन्द्रि होननाय मोनसे दङ बेफोरबो उदैनि थाखाय खोब मोजां होननानै जोङो मिथियो आरो जेराव औ उदैफोर सानाय बेफोरबायदिनो उदैफोर साफा खालामो होननानै जोङो मिथिनाय जायो।
औ
औ आरो जोङो बिनिफ्राय मोननो हायो ओ मुदुफुल मुदुफुल फिथाइबो मोननो हायो जोङो ओ मुदुफुल बिफाङाबो बेफोरबायदिनो दाउफोर जानानै ओ बेगर खोलैना गालाङोबा बेफोरबायदिनो रज'यो। ओ जोङो बेफोरबायदिनो ओ मुदुफुल फिथाइबो मोनजायो आरो मुदुफुल बिबारखौबो जोङो जानो हायो। आरो खायफा खायफाया गेस जाबाथाय ओ मुदुफुल बिलाइखौबो खारै एसे होनानै बाथोन देनानै जायो आ रोे
औ नंगौ नोंथां औ जोंहाथ' माने गोबां माने जों माबा मा होनो जों माने मिथिनाय मोननायानो जा जियानो जों गायनाय मैगङानो जा माने जों माने गाव गावानो मोनथियो आरो माखौ जाबा मा जायो देहानि थाखाय माबेखौ जाबा मोजां जायो होननानै माने जों जोंनि सुबुं माहारिया मिथिखागौ आरो जायनि जाउनाव माने जों बैफोर मैगंफोरखौहाय माने बुथुमनानै जानो रोंगौ आरो जेनेबा जों मा होनो मुदुफुलानो नोंथा बुंलांबाय मुदुफुला जोंनो फिथाइखौबो जानो हाबाय आरो जों बेजों लोगोसे माने बे मुदुफुल बिफांनि माबा खौहाय माने फिफांखौनो जों माने दानफायनानैहायबा फिथाइ थायोबा बबेबा बाय बायोब्ला बेखौ दानफायनानै जों माने खारै महरावबो जों मोननो हायो आरो नङा ओमबा नोंथां? जाय ओं ओं बेफोर खारैफोरखौबो जों माने मैगंफोरावहाय बैफोर मिथिंगानि बै मोननाय मैगंफोरावनो जों होलाना जानो हायो जेरै खुदुना मैगं खुथ्रा होनो जायखौ ओमफ्राय बुथुवा होनो बेफोरखौ माने जों बैफोर मैगंखौ माने खारै लगायनानै माने जानो हायो आरो जों आरो जोङो थ' गोबां मैगं दंबावो बिदिनो मिथिंगानिफ्राय मोननाय मा होनो जोग्लावरि होनो बे बे माने जोंनि माने जोंनि जिउआवहाय माने जोंनि बेबो मिथिंगानिफ्राय मोननाय आरो बेबो माने जों मायबाफोर लोमजायोबा बा मा होनो गगा मोननायफोर जायोबा माने जों बैफोर मैगंखौ माने जारिजों माने फुदुंनानै बे माने जोंनि लोमजानायफ्रा माने देहाफ्रा स्रां मोनो होननानै जों मिथिनो मोनो आरो नोंथां।
औ औ थारैनो आरो जोङो बेफोरबायदिनो मिथिं ओ थास'फोरखौबो जोङो जेरै थास' आइ थिं ओ थास' बिबार थास' बिथ'राइ बेफोरबायदियाबो जाजायो नङा ओमबा नोंथां?
औ औ नंगौ नोंथां
औ ओ जेरै जोङो थास' बेदरखौबो जोङो मेसें बोथोराव मोनजायो आरो जोङो बेफोरबायदिनो थास'नि थास' गोसोमनि देन्थायाबो मेगननि थाखाय खोब मोजां होननानै जोङो मिथिनाय जायो
औ औ नंगौ नोंथां
औ जेराव जोंनि मेगना पावार गैयाबा एसे गाज्रि जाबाथाय जोङो बेफोरबायदिनो आरो जोंनि देहाया जुदि सक्ति गैयाबाथाय बै थास' गोसोमनि देन्थाखौहाय संनानै जाबा एसे मोजां जायोबा एसे मेगननि थाखायबो देहानि थाखायबो मोजां होननानै जोङो मिथिनाय जायो आरो
औ औ नंगौ नोंथां मोजाङानो जोंनि देहानि थाखाय माने जानि जों बे फोरखौ माने मिथिं बेफोर माने जोंनि जोंनि देहाफोरखौ बैफोर मैगंफोरा माने खहा खालामा होननानै बुंनो हायो आरो जोङो माने बैफोर मैगंफोरा माने जोंनि देहाखौ माने बेमार आजारनिफ्राय रैखा खालामो होननानैबो जों बुंनो हागोन आरो नङा होमबा नों थां औ जेरै खिफि बेन्दोंफोरा खिफि औ बुंलाय
औ जों खायफा खायफा मैगंफोरखौ जोङो हाथाय बाजारनिफ्राय बायना जायोबा जोंनि देहानि थाखाय खोब गाज्रि होननानै मिथियोना जों नोंथां जेरै मेडिसिन होननाय औ ओहो बुंनो हागोन नोंथां
औ माने मा होनो नोंथाङा बुंबाय हाथाय बाजारनि मैगंफोरा माने जोंनि देहानि थाखाय खहा खालामो होननानै नोंगौ बे खोथाया सैथोआ ना माने होमबा बै हाथाय बाजारफ्राव मोननाय मैगं थाइगंफोरा माने बांसिनानो हासारजों बा मुलिजों मा होनो एम्फौ थैनायनायनि मुलिजों बोखांनाय होननानै जों बुंनो हायो आरो जायनि जाउनाव माने जोंनि देहाफोरखौ माने आथिं आखाय मा होनो रुमायनाय बिदिनो गेस जानाय बेफोर माने बैफोर बैफोर प्रब्लेमा जोंनियाव जायो आरो माने बाजारनिफ्राय मोननाय मैगं थाइगंफोरखौ जायोब्ला बेनिखायनो जों माने मिथिंगानिफ्राय मोननायाव मा होनो मोननाय मैगं थाइगंफोरखौ जायोबाय जोंहा मुलाम जायो आरो नोंथां नङा होमबा नोंथां
औ औ औ थारैनो
औ
औ जोंनि खिफि बेन्दोंफोराबो जोंनि देहानि थाखाय खोब मोजां ओ बेफोरबायदिनो खिफि बेन्दोङाबो जोंनि सिथरफोर बेरनायफोरावबो खोब खामानि होयो आरो बेफोर खौ जोङो जानायखौ जोङो नुनो मोनो
औ
औ ओ औ बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि जोङो ओ मिथिंगानिफ्राय मोननाय मैगंफोर मोननो थाङो ना नोंथां बिदिब्ला
औ मोनो नोंथां मिथिंगायाव माने बेफोरखौ माने गामि ओनसोलावनो मो माने गामि ओनसोलबा हाजो हाजो एरिया बेफोरबायदियाव मोनो होननानै जों बुंनोसै टाउन सहरावथ' माने बेफोर मिथिंगायारि मैगंफोरखौहाय माने मोननो थाङा जाहैबाय नालाय माने गामिनि फ्राय लांनानै जुदि फानहै माने बैसोरो मोनजागोन नालाय टाउननि सु सुबुंफोरा माने बेफोरखौ माने गामि ओनसोलाव मोनो होननानै जों बुंनो हायो आरो नोंथां
औ औ
औ गामियाव जानाय गोदोनिफ्रायनो माने आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो जेनाखि सुबुं माहारिया माने जिउ खुंबोदों बै समनिफ्रायनो माने मिथिंगानिफ्राय मोननाय मैगं थाइगंखौ माने दिनैसिमबो जाबोनानैहाय माने मा होनो माबे मैगंआ माबेनि थाखाय देहानि थाखाय मोजां माबे मैगंआ देहाखौ मा होनो जायोब्ला ख मा होनो जोंनि देहाखौ मोजां खालामो बेफोरखौ बेखौबो मिनथिखायो नालाय बेनो दिनैस दिनैसिमबो जिउ खुंनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां
औ औ थारैनो नोंथां
औ
ओ जोङो बेफोरबायदिनो मिथिंगानिफ्राय मोननाय मैगं थाइगंखौनो जोङो खुनथुमनानै बा बेफोरबायदिनो जायोबा जोंनि देहाफोराव जेबो बेमार आजार जायाबा जोङो डक्टरनावबो थांलायनांगौ गोनांथि गैया नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां माने जोंना बे मिथिंगानिफ्राय मोननायानो माने दसे समबा माने जों डक्टरखौ मोनस्लाबा माने गोदोनि समावथ' डक्टर गैयामोन नालाय बे फोर मैगं थाइगंखौनो जानानै माने गाव गावनि देहा माने गाव गावनि जिउखौहाय माने रैखा खालामबोदों होननानै जों बुंनो हागोन आरो नोंथां
औ औ थारैनो नोंथां
औ नंगौ नोंथां होमबा नोंथां जोंना समाबो जाना फैबाय जोंनि सावरायनाय आयदाखौ इयावनो दोनथ'जासिगोन खोमा नोंथां
औ औ थारैनो नोंथांजों अमित मिथिंगायाव मोननाय ओ मैगंफोरनि बागै गोबां सावरायबाय गोजोननाय गोजोननाय मोनबाय नोंथांजों सावरायनो मोननानै
औ औ नोंथांजोंबो नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय दसे सम होनानै माने आंजों सावरायनायनि थाखाय
औ औ उनफोरावहाय बेफोरबायदिनो मोजां आयदा लानानै सावरायफिनगोनखौ आसा खालामो नोंथां
औ नोंथां सम मोनोब्ला माने माब्लाबा समाव सावरायफिनसिगोन नोंथां औ दे दे